हेलौ हेलौ खोनादों ना खोनायाखै हेल' हेलौ खोनायाखै? अ आङो नोंथांजों ओ नोंथां नोंसिनि एरियाथिं नोंसोरनि ओनसोलथिं माबायदि आबाद मावो बेनि सोमोन्दै सावरायनो फन खालामदोंमोन आरो सावरायनो हागोन ना? अ दा नोंसिनिथिं मा आबाद सोलिगासिनो दं?
जोंनिखैथ' नारें, गय
नोंसिनिथिं माइ गाया नामा?
माइ गायो बोथोर जाथ'वाखैना।
अ नोंसिनिथिं अ दैनि अबस्थाफोरालाय माबायदि?
दैयाथ' मोजां जोंनिखैजा बान्दो दं ना।
अ बान्दोआवलाय ना मोनोना मोना?
मोनो मानो मोना जानो। नोंसिनिथिंलाय?
जोंथिंबो दा माइनि आबाद सोलिनो नागिरदों आरो खोथिया फोखांजोब्बाय। बयहाबो।
खांबाय।
औ फोखांबाय। नारेंनि आबादफोरालाय माबायदि?
थ' दा गोबां बयबो मावो मावनाया किन्तु दामफोरा बिदिनोसै आरो दामा खम ना। बिराद लस जायो दायो माने खम जादों आरो सिगांलाय दाम थांदोंमोन थांनायालाय ओ बिदिनो सारि हाजार सारि हाजार गाहामसिम थाङो आरो थांनाया ओमफाय दायो जै डाउन जाबाथाय गैला ओरैनो गार जाजोबोसो।
खेयार खालामनाया बिबदिनोसै ओ गायनानै दोन बाय माने ओ सम मते फोसाबबाय थानांगौ हाग्रा थैनायनि मुलि होनांगौ हायोबाथ' हासार होनांगौ गोबोर हासार बेबायदि खालामो आरो जोंना। आरो दालायफोरखौ हायोबा सुमखांनानै हो। नांगौ।
नोंसिनिथिं नारें मावा नामा नङा जोंनिथिंजाय माइल' मावा गाससिबो आबादखौनो मावो मावनायालाय।
मा मा आबाद मावो?
आबादाथ' बिब्दिनो ओ थालिर मावो आरो नारेंआथ' माव खायोनोसै गयाथ' बयनावबो दङ फाथैफोरबो मावो।
न'खर सालायनायाव गोबां मदद मोनोना?
मोननाया मोनो मोननाया दायो आरो नारेंआ दा दाम खम जादोंना ओंखायनो लस जायो आरो हायोबा नारेंफोरखौ जोङो प्रिजार्भ खालामनानै आसारफोर बानायनो हायोब्ला नङाबा जुस कम्पानिफोर लाबोनो हायोबा मोजां मोन आरो बेबायदि माब्लाबा नङाबाथ' दायो दाम खम थांनायफोरावथ' ओरैनो गारजायोसो नालाय आरो जों लकेलाव आसार बानायबाबोथ' बेसेबां बानायनो नङा होमबा एसे जोङो इक'नमिकेलि ग्र' खालामनो सानोबा जों एसे ओ इन्डास्ट्रि गिदिर खालामनानै जों बेलेगावबो साप्लाय हरनो हायोबा जोंहा एसे प्रफिटआ बांसिन थायो आरो बेबायदि सानो दा बेबायदि सुबिदा गैया नालाय ओरैनो नानै सिरिलाङो आरो दाम खमावबोथ' आरो एसेबां खस खस्थ' जायोना इमान माने गरमाव बेसेबां खस्थ'आसो बांसिन जायो खानानै जुदि नोङो बसथा पनसास थाखा एकस' थाखायाव फाननांगौबा नङा होमबा बेबायदि आरो।
औ।
नोंसिनिथिंलाय माबायदि?
जोंनिथिं बांद्राय नारेंनि आबाद मावा जोंखि गोरान खेथि बांसिन मावो मैगं थाइगंनि आबाद मावो आरो।
अ मा मा मैगं थाइगं मावो?
दाथ' दा खांखिल' ओंखारदों लेस्रि बिदिनो आरो मार्केटदा मोजां ना नोंना मार्केटदालाय बिदिनोस सै
खाथियावनो मार्केट दङ दा?
औ दङ जोंनिफ्राय टु किलमिटारसो थांबानो मोनो आरो।
फोरालाय लामाफोरा मा बायदि
लामाया बांद्राय देभेलप जाया जाथ'आखै जोंनिखै एसे दासिमबो पकका जानाय जायाखै आरो।
अ माने मार्केट फोरा मोजां जानोबाथ आरो एसे लामाफोरनि बेबस्था थानांगोन ना नङा होमबा?
औ उम्म दालाय मा खालामदों?
दङ आयनो।
नोंसिनिखि दावबायग्रा जायगा गैया नामा?
दावबायग्रा जायगायाथ दङ दंनाया खाथि खाला।
माबायदि पुरिस्ट दं माबायदि जायगा हो माबायदि हाग्रा बंग्रा ना
हाग्राया औ हाग्राबो दंङ खाथि खालायाव हाग्रायावबो बेरायनो हायो
मा मा मोनो मा मा नुयो थांफेरबायना थांफेराखै
थांनाया खनसे थांबाय आंङो बिदिनो मै नुयो मालाब माबा आरो खासेव मैसो हाग्रानि मोसौ मोख्रा बेफोरखौ नुयो आरो
औ मोजांङानो होमबा जोंनिथिं बिदि खाथि खालायाव बेरायग्रा जायगा गैया
अ बेरायनो लुबैयो ना
औ
उम
मा ओंख्रि जानाय
ओंख्रिया जोंनिया आलु फाजासोमोन नोंस्रानालाय
ए जोंहा सबायजों साम'
एह अ सामखौ खाथियावनो मोनो नामा
औ दैसा दंना जोंनि खाथियाव दैयाव खनहैबानो मोनो
ए मा मा साम मोनो
सामखौ हे साम लादाय साम गोलाव
ए एभेलेबेल बा जोंनिथिं बिदि मोनलाबाया मोननायालाय साम'फोरखौबो बायनानैसो जानांगौ जायो
जोंनि थिंनिनाया फानहैबावो बाजाराव
ए
गोरिबफोरनि थाखाय एसे हेफाजाब जायो आरो नखर
औ औ औ औवा बागान था खालामो नोंसोरनिथिं
हौवा बागान बेफोरबायदि नुनो मोनला जोंखि हौवा बागान गैया
अ
नोंसोरनिथिं दं
खालामो खालामनाया
माबायदि बेफारफोरालाय
औवायाथ' जोंनिया बिदिनो औवा फिसाखौ बांसिन मावो आरो बे औवा गिदिरा मेवा जाग्राया बेफोरखौ बारा मावा ओरैनोथ' मोजां बे आबादाबो बांद्राय खस्थ' गैया औ गायनानै दोनबानो जायो एसे एसे सम सम माने केयार खालामनांगौ आरो केयारा बेनो जाहैबाय हाग्राफोरखौ एसे एनै दानस्रांनानै होनांगौ। बांद्राय माने खस्थ' गैया आरो हाफोर थायोबा मावजायो।
माइ गायखांनायनि उनावलाय माथो खेथि मावो।
माइ गायखांनायनि उनाव जोंनिया सबाइ सिबिं बेसर माने गोजां बोथोराव मा मा आबाद मावो बेफोरखौ मावो आरो बांसिनानो ओमफ्राय थेमसिखौ बांसिन मावनाय नुनो मोनो आरो।
खेमसिया बेसरा मावो मावनाया ओमफ्राय बांद्राय खस्थ' जायोना बांद्राय मुलि होनांगौ जायो हा हार होनांगौ जायो बेनिखायनो बेसरफोरखौ बारा मावा आरो। ओमफ्राय
जेमसिया।
खेमसियाव औ। खरसयावनो जानाय बायदि मोनो।
फाथोफोर मावा नामा?
फाथो मावो जोंनिथिं।
फाथोखौलाय माबोरै खेथि मावनायनि सोमोन्दै मिथियो ना मिथिया।
फाथोआथ'' फाथोनिया जाहैबाय फार्स्टआव हालौवग्रोबाय। हालौनानै जोङो ओ बेगरखौ सारना होदो ओमफ्राय एसे गोजौ गोजौ जायोबाथाय बेयाव माने हाग्रा उथियोना बे हाग्राफोरखौ फुनानै गारनांगौ बाबो जायो आरो। खुन्थिफोरजों दाम दांनानै ओमफ्राय उनावहाय हासार इसे इसे सारनानै होदो इनिफ्राय आं मा खौ बारा मिथिया आरो ओ एसे गोजौ जाबाथाय बिगुरा राबाथाय दानबाय दाननानै ओ दैयाव सो सोमनानै उनाव हाय सुबाय सुनानै मोनबाथाय सुबाय आरो जिरजानाय जाबाथाय ओमफाय बेनि उनाव फोरानदो फोराननानै फानहैदो आरो बेनो
नारजि दोना नामा
नारजिया दोनो बै फाथो गोजा गोखा थायोना मोनसे बिनिफ्राय नारजि बानायो आरो।
नारजिखौलाय मा मा खामानियाव बाहायो।
नारजिया जाहैबाय जोंनि बर'नि थाखायथ' मोनसे इन फरतेन माने ओंख्रि बेयो। ओ जोंहा मानसि थैयोब्ला नारजि अरगारनाय आरो नारजि ओंख्रि ओ भस फोराव नारजि ओंख्रि संनानै होयो इनो नोंलाय नारजि ओंख्रि संनो रोंगौना रोङा।
रोंगौ रोंनाया
नोंसिनिथिं माबायदि सङो नारजिखौलाय।
जोंनिथिं नारजिखौ सिगाङावनो ओ नार्जि बिलाइखौ नार्जिखौ सोमनानै दोनो आरो हरसेनि थाखाय सोमना दोननानै बेखौ बोखांना माने ओ रुग्रोयो आरो एक घन्टा गाहामसो रुनांगौ जायो कुकार आवसो
रुनानै गारो नामा
रुगारा रुनानै गारबाथाय गोखाया खम जायोना गथा सोरबा सोरबा गारो गोखा जानो हायिफोरा जोंहा रुगारा आरो ओरैनो सङो
औ
दे होमबा दोनथ'नोसै दे
औ दे